हेल' औ औ
नोंथाङा दाासान्दि मा खालामगासिनो दङ नोंथां?
औ नोंथां आंथ' ओरैनो जिरायनानैनो दंथ'यो ।
औ । नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौबो सासि हरग्रोनाय थाबाय ।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनि गोसोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहर फाय मोनाबिलि समनि ।
नोंथांनिसिम आङो मोनसे सोंथि लानानैसो फैदोंमोन नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ।
औ । नोंथाङा जेनेबा मिथिंगाया जोंनो मिथिंगानि बागै बा जोंनो मिथिंगाया मा मा जगायो बा मा मा खहा बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ ओ मिथिंगानि सोमोन्दै फोरमायनो होननानै बुङोब्ला जों गोबां रोखोमनि मि मिथिंगानिफ्राय गोबां मुवा बेसादफोर मोनो बा मिथिंगाया जों मि मिथिंगानि सोमखोर थासारि बा समायना महरफोराहाय जोंनि गोसोफोरखौहाय मुहि होनो हायो । मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जों ओ मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जों गासैखौबो मिथियो जे ओ मिथिंगानो मिथिंगानि जा आयदा फोराव गोग्लैयो बेफोर जाबाय बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा जिब जुनार बा हाजो हाजो जोमा बिलो बिलोमा अख्रां हा दै गासैबो जोंनि मिथिंगानिनो बेफोरो थादेरसा मोनफा मोनफा थादेरसा आरो । ओ मिथिंगा होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिथियो जे मिथिंगानि सोमखोर सोमखोर समायना महर बा बिलो बिलोमाफोरनि महर ओ अख्रां हाजो बेफोरनि गासै समायना महराहाय जोंनि गोसोफोरखौहाय जोबोरैनो गोसोबो होनो हायो बा मुहि होनो हायो । ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा फोर होननानै बुङोब्ला बा मिथिंगाया जोंनो मा मा जगाय होननानै बुङोब्लाथ' जों मिन मिथिखायो जे मिथिंगा होननानै बुङोब्लानो जों ओ मिथिनानै मोनो जे बिफां लाइफां गासैबो बेफोरनि दैमा दैसा बेफोर फोर गासैबो मिथिंगानि थादोरसा मोनफा मोनफा ओ बेफोरबायदियैनो जोङो बिफां लाइफां बिफांनिफ्राय गोबां रोखोमनि जाग्रा मुवाफोर बा ओ जोंनो नांगौ जानाय मुवा फोरखौहाय जोङो बुथुमनानै लानो हायो । ओ जेरैबायदि हाय बिफां लाइफांनि फ्राय जोङो ओ अक्सिजेन मोनो बा जोंनि हां लानायावहाय बिफाङा जोंखौ जोबोद रैनो मदद खालामो ओ बेफोरबायदियैनो जोंनो जानां ओ नाङै जानाय मुवा बा कार्बन डाइअक्साइद बेफोरखौहाय बिफां जोंनि निफ्राय सोबख'नानै लानानै गावसि सोरनि जा गोग्गो बार बेफोरखौहाय जोंनो ओ थाजिम मोनहोनो थाखा खाय जोंनो होनायखौ जोङो मोनथिनानै मोनो। बेफोरबायदियैनो जोङो बिफां लाइ फांनिफ्राय गोबां रोखोमनि जोंनि जिउ खुंनायावहाय सालायलांनो हानाय बा बाहाय जाना बा बा-बाहायजाथावना मुवाफोरखौ जों मोननो हायो। जेरैबायदिहाय ओ चेयार, टेबोल, बेन्स बा बिसिना बेफोरबायदिनो न' बां बानायनो थाखायबो जोंनो बि फांखौहाय गोनांथि जायो। बेफोरबायदिनो जोंनो गोबां रोखोमनि खामानियावहाय बिफां लाइफांफोरखौबो नांगौ जो ओ बेफोरबायदियैनो जोङो बिफां लाइफां होनानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो जोंनि फिसा फिनला बिफा फांफोरखौबो गोग्लैयो, जेरैबायदिहाय जोङो औवाफोरनि फ्रायबो जों गावनि नांगौ जानाय गासैबो मुवाफोरखौनो बानायनानै लानो हायो जोंनि जिउ खुंनायावहाय जोंनो जि जि नांगौ मुवा बेसाद बेफोरखौहाय जों बानायनानै लानो हायो औवाजों जेरैबायदिहाय ओ सियार हेबनाय बा न' बानायनायावबोथ' जोंनो औवाखौ नांगौ जायो। ओ बेफोरबायदियैनो जोंनि ओ जोंनि लांगोनाखौहाय गोख्रों खालामनानै लाखिनोबा लांगोनाखौ बेरा होनानै लाखिनो थाखायबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो। बेफोरबायदियैनो जों बिफां लाइफांनिफ्राय आरोबाव गोबां रोखोमनि जाग्रा फिथाइ साम थाइ बा मैगंफोरखौबो जों बुथुमनानै लानो हायो जेरैबायदिहाय जाग्रा फिथाइ सामथाइ होननानै बुं बुङोब्ला जोंनि थाखाय ओ जाग्रा फिथाइ सामथाइफोराबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां ओ बेफोरबादियैनो जेरैबायदियै थालिर थाइजौ आमलाइ नारें खमला बेफोरबो जोंनि ओ जाग्रा मुवायाव गोग्लैयो नङा होमबा नोंथां। ओ बेफोरबायदियैनो जोंनि फिसा फिनला लाइफांफोरनिफ्रायबो जोङो जोंनि जाग्रा आदारफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो। जेरैबायदिहाय फिसा लाइफां होननानै बुङोब्ला जोंनि माइ बि गोग्लैयोबा ओ जोंनि खाबथिंनानै मोननाय मैगंफोराबो जों गोलो-गोलो-गोग्लैजोबो आरो। ओ बेफोरबादियैनो जोंनो ओ जोंनि मिथिंगायारि समायना महरखौहाय बा थासारिफोरखौहाय ओ मोजाङै ला खिनो बा गोग्गो खालामनानै लाखिनो जोंनो ओ बिफां लाइफाङाबो जोबोरैनो गोनांथि दं। ओ बेफोरबायदिनो जों आथिखालाव जों नुनो मोनो जे मिथिंगानि समायना महरफोरखौहाय बा मिथिंगानि लाइफांफोरखौहाय नाङा फाङा दानफायनानै बा हाग्राफोरखौ एवस्रांनानै गाव थानो लानाय बा गावनि ओ मोजांनि थाखाय बा गावनि ओ थाग्रा न' बानायनानै लानो थाखाय जोङो ओ हाग्रा बंग्राफोरखौहाय एवस्रां एवस्रि खालामनानै बा दानफायला दानफायलि खालामनानैहाय ओ गावबा गावनि ओ न'आव लुनानै हादान सिफायनायखौहाय जों नुनो मोनो। ओ बेनि जाहोनावनो जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय जिब जुनार बा ओ गा-गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोराहाय मोसौ बोरमा बा मैसो बेफोर हाग्रानिफ्राय जोबस्रांलांनायखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालाव जों नुनो मोनदों जे मैदेरनि गाग्लोबनाय मैदेरनि गाग्लोबनाय होननानै बुङोब्लाबो जोङो बेखौ मोनथिनानै मोनो जे ओ जोंनि जा हाग्रा बंग्राफोर बा हाजो हालानि हांग्रा बंग्राफोरखौहाय एवस्रांनानै जोंनि सुबुङाहाय थानो लादों बा गावनि थाग्रा खुलि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि जाहोनावनो ओ जा हाग्रानि जिब जुनार बेफोरो ओ थाग्रा खुलि गैयैलाय जोंनि ओ गामि ओनसोल बा जोंनि गामि गफाफोरावहाय जोंखौ नाख्रेबनाय बा, न' बुख्रेब, ! न'फोरखौहाय खहा, खालामनायखौ जों, नुनो मोनदों, ! बेफोरबाय दियैनो जोङो जोंनि जा मिथिंगायारि थासारि बेफोरखौ हाय जोबोर गाज्रि खालामनानै लानायखौ नुनो मोनदों। बेफोरनिफ्राय जोङो, बारग'नो थाखाय गावनि मावनांगौ खामानि बा,
औ,
मिथिंगाखौ हाय, गोख्रों खालामनो थाखाय, गावबा गावनो नाजानो नांगौ,, ! नाङा फाङा बिफां लाइफां दानफायनो नाङा बा आबहावाखौ गेब्रेंहो नाङा, आबहावाखौ जोंनि, सोरगिदिं, थासारि खौहाय जोङो, ! साफा खालामनानै लाखिनो थाखाय गोबां खामानि दं जेरै बायदि हाय बिफां लाइफां गायनाय बा, गाज्रि मुवाफोरखौ नाङा, फाङा जाबोर, जोथोरफोरखौ दैफोराव, गारनाय बा, मोजां! मोजां, जायगाफोरावहाय, गारनाय लामा, सामा गारला बायनाय बेफोरनि फ्राय जोङो बारग'नो थाखाय, ! ओ, गोख्रों खामानि, मावनो नांगौ, ! नङा, होमबा नोंथां, नोंथाङाबो ओ, एसे, फोरमायनानै! होदो मिथिंगायारि, थासारिफोरनि सोमोन्दै,
आ,
हेल' नोंथां,
औ औ,
नोंथाङाबो, एसे, फोरमायनानै होनो, हागोन ना, !
औ, हागोन जेनेबा जोङो, मिथिंगा होन--, ! बुङोब्लाथ' मिथिखायोआानो नङा, होमब नोंथां, ! मिथिंगाया जोंनो सरासनस्रायै गासैबो जेबो नांगौ, बुस्थु, खौ जोंनो, जगायो! औ। ओ जोङो मिथिंगा गैयाब्लाथाय जोङो, थांनानै थानो हाया आरो जों गैयाब्ला अब्लाथाय मिथिंगायाबो थानाय नङा होननानै बुङोब्ला होननानै बुङो, नङा, होनोमबथां, ! मानो होन्नानै बुङोब्ला औ जेरै हाय जों जा हांबोयोबा जों जा ओ हां, हगारो बेयावहाय, ! जेरैहाय, जोंनो बिफां, लाइफांब! बाइदि मिथिं गानि। बिफां, लाइफांफोरा जोंनो हायो, अक्सिजेन हगारो आरो कार्बनडाइ अक्साइद जे इसोरो बोनानै लायो नालाय बेसोर हगारनाय अफ थायो आरो जों हगारनाय कार्बनडाइ अक्सि अक्साइड गेसखौ बेसोर मिथिंगा बा बिफां लाइफां गोथां बिफां लाइफांफोरा बोनानै माबा, लानानै, थांनानै थायो, आरो! जेरै, हाय जोङो, बुङोबथाय! या मिथिंगा होननानै, बुङोब्ला थाय बेवहाय गोग्लैयो, मिथिंगायाव, थानाय गासै, ! जबो, बुस्थु, जेरैहाय! ओ, नख्रां, बार, अखा बा बिफां, ! बिफां लाइफां, दैमा, दैसा! बा, दै, बेफोरो गासैबो, गोग्लैजोबो आरो ना! नोंथां, जुदि जोङो मिथिंगाखौ औ मोजाङै बाहाय अब्लाथाय जोंनि थाखाय मिथिंगाया जेरैबायदि मोजां बा जोङो नांगौ समाव बारनि अखा अखा होनाय बा बेफोरबायदि होनायनि थाखाय जोङो ओ माइ एबा बायदिसिना आबादफोरखौ मावनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ आरो लोगोसे ओरैनो जुदि जोंनियावनो जुदि बांद्राय बा प्लास्टिक माबा मिबि बेफोरबायदि बाहायनायनि थाखायनो जोंनियावहाय नांगौ बायदि जेरै बै नांनायनिख्रुय बांसिन बांद्राय अखा हानानैहाय जे जेरैबायदि बायदिसिना जोंनियाव खहाबो जायो। जेरैबायदिहाय बुंनो थाङोब जाहोनाव दैबाना बा हा गिसिखानाय बेफोरबायदि बायदिसिना जाब्रबथाया जोंनियाव जायो बा जोंनियाव सोमजिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नों थां आरो लोगोसेनो बायदिसिना मिथिं बेफोरबायदि साब्रबथाय दं जेरैहाय बांग्रिं बा जेरै बुंनो हायो आरोबाव दंबावो जेरै बारहुंखा बारहुंखानि बारहुंखायाबो गोबां ओ खहा जायो जोंनिया। जेरैबायदिहाय बुंनो थाङोब्ला बायदिसिना न' बार बुखारलाङो न बां बुखारलांङो बा बिदिनो बायदिसिना न' बांफोरखौ सेफायलाङो नङा ओम आरो बांग्रिंआवबोथ' जों जोबोद खहा जायो जेरैबायदि बांग्रि आवबो न' बां बेफोरबायदि बायो बावनो गोबां बायला बा मावो बेफोरबायदि नङाओमबा नोंथां? आरो औ औ बायदिसिना जेरैबायदि दोङो आरो मिथिंगारिया जोङो ओम जौगायो होनब्लाथाय बहत बुस्थु जोंनि बिथांना थानायावनो नोंगौ। औ गासैबो बुस्थुखौनो जेरै जगायो। जेरैहाय जोंङो ओ अखा होब्लासोबा दै होब्लासो आरो दंबावो बायदिसिना आरो लोगोसे दंबावो ओ आंखौथ' होनओखाबायना हाया जों नङाबाथाय बे मिथिंगायाबो थानाय नंङ आरो बिदिब्ला नोंथां जोंनियाथ' औ समाबो जे नङा एसे जाबायानो उनाव मोजां सम आरो खोन्दो बोथोर बा